नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो?
आंयो ओरैनो दं नोंथां
औ होमबा नोंथां जोङो आं माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लुबैनानै नोंखौ फन खालामदोंमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ होमबा जोङो बै बर'फोरनि फोरबोनि बागैनो एसे सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथांजों
औ सावरायजागोन
औ होमबा आं एसे जागायग्रोनोसै होमबा ना नोंथां? औ आङो बेयो बर'फोरनि फोरबो जोङो जायखौ खाथि गासा
औ
फोरमायग्रोसै
औ
जोंहा बे खाथिग गासा फोरबोआ बर'फोरनि बा बाथौआरि बर'फोरनि माने
औ
मा होननांगोन नै ओ थामथि फोरबो आरो बेयो बैसागु आरो आमथिसुवानि उनाव ओबे जानाय खाथि गासा बे फोरबोआ थामथि फोरबो बे फोरबोआव जोङो माने बे फोरबोआ आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो बे फोरबोआव जों बे फोरबोआव जोङो माने बै आबाद मोदायखौ जोङो गोजोन होदों बा बेखौ बिनि जों आबादनि मोजां हास्थायनानै जोङो फालिनाय मोनसे फोरबो बियो जोङो बे सानखालि जोङो खाथि गासा जायखालि ओ सानखालि जोङो फालियो बे सानखालि जोङो ओ बेलासियैनो जोङो माने माखासे नांगौ जा जगारफोरखौ जोङो खालामनानै लायो जेरै जोङो आलारि बाथि सावनो थाखाय थाइगिर थाइगिर ओ फिथाइनि जोङो खंखौ आलारि बाथि बानायो। लोगोसे जोङो आरो जोङो थाइगिर खं जों मोनाब्ला जोङो थालिर बिफांनि लाइखंखौनो जोङो आलारि बाथि बानायनानै लायो बेबायदिनो बानायनानै जोङो ओमफ्राय लाइ जौ लाय लानानै लोगोसे ओ माखासे बिबार बा बुध प्रसाद बायदिफोरखौ
औ।
जोङो जगार खालामना लानानै उनावहाय जोङो ओ लावथि गंसे बा खुन्थिया गंसे लाफायो खुन्थिया लायो लोगोसे बेयाव आरो थालिर ओ थालिर माने बे गोरलै थालिर बिफां फिसाखौ जोङो बेखौबो जोङो थुख्रासे लाफायो जों बे खुन्थियाव बे थालिर थुख्रासेखौ थुनानै जोङो हायाव थुनानै सिदा खालामनानै ओमफ्राय बैयाव जोङो बे बाउनाय गोन माखासे बुध प्रसाद एबा आरो बेबायदिनो दोननानै जोङो आलारि बाथि सावनानै ओमफ्राय आर'ज गाबो जोङो बेबायदिनो आबाद मोदायखौ जाहाथे जोंनि आबादा मोजां मोजाङै मोजां ओंखारजोबो बा मोजाङै मोजां ओंखारनानै मोनो। जाहाथे एम्फौ एनलाफोरा जानानै फोजोबलाङा। जोंनि दावमा दावसाफोरा जाजोबलाङा ओ बेनि बेखौ हास्थायनानै माने बे आलारि बाथिखौ मोनाबिलि समाव बयबो गावनि गाव गावनि आबादथिलियाव बा माइ आबादाव सावहैयो आरो सावनानै उनाव ओ सावनानै फैयो। बेबायदिनो फैनानै बिसोरो न'नि न'आव थानाय बा न' खाथिनि न' बिथथायाव थानाय बारिफोराव थानाय माखासे गय बागान गय बिफांनि बारि बा मैगं-थाइगंनि बारिफोरावबो जोङो बेबायदिनो आलारि बाथिखौ जोङो सावो आरो। सावनानै माने बै सानखालि जोङो ओ दुब्लि बारियाव जोङो नायहोयोब्ला बा नायहरोब्ला जोबोद समायना नुहुरो आरो जोङो बेयाव ओ दुब्लिबारि बा आबादथिलिखौ ओरैबायदि रिथि रिथा। माने आलारि बाथिनि जोंनायजों जोङो जोंख्लब जोंख्ललिब्रा जोबोद समायना नुयो। नायनो मोजां मोनो बेबायदि खालामो। ओमफ्राय जोङो आरो मोनाबिलियावनो जोङो जों जोंनि न'नि लांगोनायाव बे हाबलांग्रा दर मोखांनि लांगोनायाव जोङो थालिर बिफां गायनानै जोङो बेयावबो आलारि बाथि सावो आरो बेबायदिनो आलारि बिबार होनानै लाइजौ होनानै। गय फाथै होनानै बा बेबायदिनो बिबार बावथाय माखासे बुध प्रसाद बेफोरबायदि होनानै जोङो बै ओ लामानि लांग्रोनायाव थालिर बिफां गायनानै जोङो आलारि बाथि सावो।
ओ बेबायदि खालामनानै जोङो बे खाथि गासा फोरबोखौ जोङो फुजिनानै जोङो बारहोयो आरो नोंथां।
औ।
औ। बा नोंथाङाबो बेनि बागै नोंसोरथिं फोरमाय
औ-औ।
औ।
ओह दा खाथि गासानि फोरबोनि जिथुनाखि थामथि फोरबो दा बेखौहाय ओ नोंथाङा जेरै बुंलांबाय ओ बा आं नोंथांनि ओनसोलनि जिथुनिखि फालिनाय फोरबो बिनि बागै आं मिथिनो मोनथिनो मोनबाय।
औ।
बेनि थाखाय नोंथांनो गोजोननाय जासिहरग्रोबाय।
औ।
दा जोंनि ओनसोलावहाय ओ खाथि गासा फोरबोखौहाय माबोरै फालियो होनना बुंङोब्ला फ्राय माखासेया एसे गोरोबो नोंथांमोननि ओनसोलजों। ओ जेरैहाय जोंनि ओनसोलनिखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनियाबो बेबायदिनोह ओ जोंनिया बांसिनै ओ थाइगिर फिथाइनि खंखौनो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। बा बाहायनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय ओ बा जोंनि गामियाव थिग बेबायदिनो ओ जेनेबा ओ नांगौखिनि जगार जिथुनाखि बेफोरबायदि ओ जेनेखा नोंथां बुंलांनाय बायदि जे जोङो बै ओ थालिर बिफांखौ थुख्रा थुख्रा हानानै जोङो ओ जे थाइगिर फिथाइनि खंखौहाय जेवारि सावनो थाखाय जों बेखौ बाहायो जेन'बा बेफोरबायदिनो।
औ।
फलांफानानै जोंबो बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो थिग ओ बेफोरबायदिनो फालियो। ओ दुब सावनानै जेवारि सावनानै। ओ खुलुमहरो जे ओ आफा इसोरनाव जे बोर बिहरो जे गोबां खस्थ'यै गायनाय सान्दुं अखाजों बादिनांनानै बैफोरनि फिथाइखौ मोजाङै मोननो थाखाय ओ इसोरनाव बोर बा ओ इसोरखौ हांख्राय हरोबा गाबज्रि हरो जे जोंनि बे आबाद मावनायाबो मोजाङै मोजां थांङो मोजाङै मोजां जों मोननो हायो ओ थिग बेफोरबायदिनो जाहाथे एम्फौफोर बारहुंखा अखा बेफोरो जाहाथे नस्थ' खालामलांङा बेफोरखौ बे नि थाखाय ओ बोर बिनानै जे बैफोर ओ दुब्लि फोथारफोराव जेवारि सावनाय हाबाफारिखौ बानायनाय जायो। थिग बेबायदिनो मोनाब्लि समाव सावनाय जायो। ओ जेब्ला दुब्लि फोथारनिफ्राय सावनानै फैयो अब्ला एसे लामानि एसे जानगारनिफ्राय जेब्ला दुब्लि फोथाराव न नायहरो
औ
नोंथाङा जेरैहाय समायना नुहुरो थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो रिथि रिथा हाथरखिफोरबायदि जोंनाय समायना नुहुरो आरो जेरैथिंबो। दुब्लि फोथाराव लांदां जोंथि जोंथा बेफोरबायदि नुहुरो। आरो बिनि उनावहाय फैनानै जोंनि ओ लांगोनाफोरावहाय बेफोरबायदिनो ओ गन थुनानैनो ओ बे थुफ्रा थुख्रा हानाय थालिर ओ बिनि सायावनो ओ जेवारि लांगोनायाव ओरै मोनफा ओरै मोनफा आरो ओ दंखल बेफोरबायदि दै सरग्रा आव बेफोरबायदिफोरावहाय सावो आरो बाख्रि बेफोरावबो जेवारिखौ सावनानै ओ बेफोरबायदिनो कातिक गासा फोरबोखौ ओ माने फोजोबो आरो।
नंगौ उ।
थिग बेफोरबायदिनो सोलिबोगासिनो दं जोंनि ओनसोलाव दायो फ्राय माखासे नियम निथिफोरा गुबुन गुबुनब्लाबो सिबिनाय जिखिनि जे नुनो मोननाय जे आलारि बाथि सावनाय फ्राय नोंथांमोननि ओनसोलनिजों गोरोबो।
औ
ओ दा आरो ओ थिग गोदोनिफ्रायनो सलिबोगासिनो दासिमबो। औ
बेबायदिनो बेबायदिनो जोंङो ओ बेफोर फोरबोफोरखौ जोङो फालियो आरो। माने जाहाथे जोङो मानोना जोंनियाव मोनसे फोथायनाय दङ जे जों ओ मोनफ्रोम मुवा बेसाद एबा मोनफ्रोम जिरादानो माने इसोरजों सोरजि जानाय। जोङो बै ओ इसोर जे गैयाब्ला बियो माने गैया बेफोरबायदि जोङो फोथायनानै जोङो माने आ इसोरखौ सिबियो बा जोङो बे आ बे बिनि मुङाव जोङो इसोरनो जोङो बावथाय होनानै जोङो ओ माखासे बेफोरबायदि आबाद मावनाय बा जेखि जाया जोङो मावथाय बा ओ मावनायफोरखौ जोङो मोजां जाजानो लुबैनानै जों बेबायदि
औ
ओ आर'ज गाबो एबा जोङो इसोरखौ गाबज्रिनानै
औ
ओ जोङो बेसोर बिसोरनो बायदिसिना मुवा बेसाद बाउनानै होयो आरो। बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदिया माने जोबोद मोजांबो। जोङो मानोना जोंनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय बा मोजां साननाय हनायफोरा बेनि गेजेरजोंनो बेर खाङो जाहाथे जोङो जोङो जे ओ मोसौ बा जिउ गोनां जिउ गैयै जों मोनफ्रोमखौबो बेबायदिनो जों जायखौ खामानियाव बाहायो बेफोरखौ जोङो मान होयो बा जोङो सिबियो बियो जोंनि मोनसे बिराद मोजां आ गुन आरो बेयो जोङो बुंनो हायो होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय
औ दे नोंथां
औ दे
दे